नोंथां खोना- अ- आं नोंथांजोंहाय आंङो एसे सावरायनो हरदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
दे अ नों माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा दे फोरमायनो हागोन
नोंथांजों आंङो माखासे जोंनि बे समाजाव जेंना सोमजिनाय बेफोरखाय सोमोन्दै सावरायगोन आरो नोंथां खोनादोंना ओ जोंनि समाजारि जेंना होनोब्ला जों गोदोनि आरो दानि आ आथिखालनि बेखौ जोङो नाहरनांगोन आरो गोदोनि समाव जोंहा बांसिन जोंनि समाजाव जेंनाफोरा सोमजियोमोन नङा ओमबा दा नोंथां जों आं गोदोनि जोंनि माखासे समाजारि जेंनाखौनो आंङो सावरायगोन आरो गोदो गोदाय जोंनि समाजाव माखासे जेंना सोमजिनाया मा मानि थाखाय जायोमा माखासे खोमसि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ खायो नङा होमबा दा खोमसि फोथायनाय आथोनारि फारागथि आरोबाव मा गथ' मावदांसा जेरै गावनि गथ'खौ गुबुननि न'खराव खामानि मावहरनो दोनहरनाय आरोबाव जोंहा मा जोथोबनि माखासे ना फिसा बिलाइ हरोबा बाव जोथोब खान्थि बेफोर आरो मा जोंनियाव बांसिन दिन जोंनियाव गाहाय जेंना सोमजिहोनाया मा सोलोंथाइ सोलोंथाइनि आंखालनि थाखायनो जोंनि समाजाव बेफोर जेंनाफोरा सोमजियोमोन आरो नंङा होनबा नोंथां दा जोंनो दा आं नोंथांजोंहाय गथमाव दांसानायनि सोमोन्दै आं सावरायगोन बे जोंनि समाजाव माबायदि जेंना सोमजि दा जोंनि गथ' जोथोब मावदांसाया मानि थाखाय जायो होनब्ला बिमा बिफाया जोंना सिगाङावनो जोंनि बिमा बिफाया मा लेखा रोङा जायो जोंनि बिमा बिफाया लेखा रोंनायनि जाहोनावनो मा जायो गथ'फोरनि गथ'फोर गथ' मावदांसानि आंङो मा होनो अनजिमायाबो बा बांगासिनो दं आरो मा बेबायदि आरो गोदोनि समावहाय दा जाय न'खरनि बिमा बिफाया लेखा फरा सोलोंथाइ गैया थोजासे गियान गैया लेखा सोलोंथाइ फरा गैया बे न'खरनि मा गथ'फोरसो मा गथ' मावदांसा बेबायदि सैनो नाङों आरो मा गथ मावदांसाखौ थानो गोनां जायो माने आरोबाव मा बिसोरो मानि थाखाय जायो होनोब्ला न'खरावहाय जानो आंखाल जानायनि थाखाय फिसाफोरा नांगौनि बारा जेनेबा साब्रै साबा माबा बेबायदि बिसोर गथ'फोरखौ खांङोमोन ना गोदोनि समावथ' दा बबे सासे गथ' फोरोंजेननो बेबायदि जायो आरो बेखौबो बेखौबो फोरोंनांगौब्ला। सानैल' मानसि मावनानै जुदि हौवा हिनजाव सानैल' मावनानै। साब्रै साबा गथ'फोरखौ जाहोनांगौ लोगो होनांगौ बेबायदि खालामनायाव मा गोदोनि समाव हाख'आामोन आरो बेनिखायनो मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा मायो गावनि गथ' गथायखौहाय मा बिसोरो मा सोलोंथाइ होजोबनो हायामोन आरोबाव गोदोनि समावथ' आथोनारि फारागथि जेरै गोदो समाव बेबायदि फोरोंजोबनो हायाब्ला गावनि फिसा हौवाफोरखौ फोरोंनानै मा फिसा हिनजावफोरखौ गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरनाय बेबायदिखौ जोंङो नुनो थांङोमोन आरो। बिनिखायनो मा आथोनारि फारागथियाबो जोंनि गेजेराव सोमजियोमोन आरो बेबादिनो दामानि गासिबो फिसाफोरखौनो फोरोंजोबनो हाला बेनिखायनो मा फिसा हिनजावखौ दोननोसै आरो फिसा हौवाखौ फोरोंनोसै नङा होनबा आरो बेबायदिनो जोङो मा माखासे जाय गथफोरखौ जेरै दनिफ्राय जिब्रै बोसोरो बेबायदि बैसोनि गथ'फोरखौहाय जिर' जेनेबा बेबायदि गथ'खौहाय गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरोब्ला बेखौनो मा बियो मायाव गोलैगोन गथ' मावदांसै गो गेलेगोन मानो होनबा बे सासे गथ'आ बेयो बैसो जायाखै बैसो जायै समावनो बियो मा बेबायदि खामानि मावोब्ला बेहा मा आयेननि नोजोरावबो बे बेरायेखा नङा होमबा। दा ओ दानि दिनावथ' मा सरखारारा जोंनोहाय बेबायदि गोबां सुबिदाखौ होबाय। जि द' बोसोरनिफ्राय जिब्रै बोसोरनि सुबुंफोरा गथ'फोरखौ बेसेन नाङा लासे गाहाम सोलोंथाइखौ जोङो बयबो समानैनो लानो हायो बेहायो हारि धोरोम राव जेबो बेवहायनो फारागथि गैया आरो बयबो समानैनो बेहाय समान नोजोरजों बा सोलोंथाया खौहाय बेयाव होनाय जायो आरो बेावहाय मा जोंङो सरखारा जाहाथे बेबायदि ओ माखासे गोरिबनि आंखाला मा गोरिबनि अनजिमाया ओ बिबाङा खमायलांथों आंखाला खमायलांथों ओ जोंनि समाजाव दावगाथों बेबादिखौनो नोजोर होनानै सरखारा मा गासिबो सुबुंफोरनो मा बे बायदि मोनसे मोजां सुबिदाखौ होदों आरो। जेरावना जोङो सानजौफुनि जानाय आदारखौबो मोननो हायो। फरायसालियावनो गाननो थाखाय जोङो गासिबो कलेजनि स्कुलनि मा दड्रेसफोरखौनो जोङो मोननो हायो। जानो थाखाय बेखौ मोनो नङा होमबा फरायनो थाखाय फराय लेखा बिजाबखौ जोङो ओ मोननो हायो बेावहाय माखासे दानारि मासुलफोरखौ जोङो होनो नाङा आरो। दा जोङो जोङो सरकारा ओरैबायदि मोनसे नैरोजा गु मायथाइनि मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे आयेननि गेजेरजों बे बायदि मोनसे सुबिदाखौ जोंनो होबाय आरो। दा जोङो बेखौ जोंनि माखासे बिमा बिफाफोरा जोङो बेखौ गुरुतथ' बा दायोथ' लानानै जोङो गावनि गथ' फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होयो। जोंनि समाजावाय माखासे जेंनाफोरा थानाय नङा आरो। दा जाय गथ'खौ जोङो बे बायदि उन्दै बैसोआवनो गथ' गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरो। बे समाव मा बे बायदि जिब्रै बोसोरसिमावहाय मा सासे गथ'आ बेवहाय बिसोर समावहाय गेलेनो रंजानो फरायनो बे बायदिसो बे बे समा नङा होमबा। नाथाय बे समखौनो जुदि बे बायदि जुदि मालायनि न'खराव खामानि मावनो दोनहरोब्ला अब्ला बे गथ'नि माखासे इयुन जिउखौ जानानै होनाय जायो आरोना जोङो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रानो नङा होमबा बेबायदि आरो दा जोङो बेबायदि गथ' मावदांसाफोर खौ जोङो बारा नुनो थांलिया मानो होमबा दानि दिनावहाय सरकारा जोंहा माखासे एन जि अ नि गेजेरजों बैफोर माखासे ओ आयेनफोरखौहाय जोङो दा जोङो आखायाव लाबाय जेरै जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि गथ'खौ खामानि मावनो लायो बैबो बै सु मानसियाबो मा ओ जोङो मा जेलाव थांनो गोनां जागोन आरो बिमा-बिफायाबो मा साजा मोननो गोनां जागोन जे गथ' खौ मानो बेबायदि बैसोआवहाय गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरदों आरो जाय खामानि मावनो लादों बिथांखौबो मा हमनाय जायो गामिनि माखासे गावबुराफोर बेफोरखौ आरो। मानि गामिनि सुबुं थासेयावबो बेफोर मारै जानो मोनखो बेबायदि होननानै जोनि दा माखासे ओ सरखारा गोबां आयेन लाबाय आरो दा बेफोरनो जोंनि समाजाव माखासे जेंना नुजा होनाया ओ खाना फोथायनाय आथोनारि फारागथि बेफोरनो ना दा नोंथाङा ओ माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
आङो बुंनो सानदों जोंनियावहाय बे समाजारि जेंना होन्दोंना नोंथाङा?
औ।
बे जोंनि बे समाजारि जेंनायावहाय दङ' जेरै ओ गथ' मावदांसा ओमफाय खाना फोथायनाय ओमफाय ओ ओमफ्राय हाबाफोराव औ। औ आथोनारि फारागथि ओमफ्राय हाबाफोराव जोथोफ बेफोरखौ आङो फोरमायनो सानदों जे ओ गथ' मावदांसा गथफोरनि बागैथ' नोंथाङा खोन्थालांबाय। बे हाबाफोराव जोथोफफोरनो हानायफ्राबो समाजारि जेंना जायो। जादों जेब्ला जोङो हाबा जाखायोना जोंनि समाजावहाय जेरै हौवा-हिनजावनि गेजेराव हाबा जालायनाय जायो। होनजावनि न'खर होनजावनि फिसाया याहाय हौवानि न'खराव थांनानै थायनांगौ जायो जेरै खामानि दामानि जेरै मावहैनांगौ जायो बेबायदिनो जेब्ला हाबा जागोन अब्ला हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला न'खरनि हौवानि न'खरनि बिमा-फिफाफ्रा हिनजावखौहाय मा ओ जेनेबा। ओ सम्पतिफोर एबा जोथोफफोर हरनो हायाबा न'निफ्राय सोरबा-सोरबा बिराद अयथासार खालामा आरो ओ आ सोरबा बा न'नि अयथासार खालामनायनि अनगायैबो सोरबाबा न'निफ्रायनो होखार हरो आरो ना। खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
बेबो जोंनि मोनसे समाजारि जेंना बेनि अनगायै बेबायदि आं बुंनो सानबावदों। माने जोंनियाव दङ' ओ समाय खाना फोथायनाय। आ जेरै जोंनि समाजाव गोदोनि दिनाव आ सुबुंफोराव गोबां लेखा फरायनो रोङैनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरा गावजों गाव बुजिलायामोन जेरै दायना फाथिलायनानै न' गामिफोराव आ बुलाय-सोलाय जालायोमोन नायना नायनो नायलायनो हायि जायोमोन जेरै बे जायखौ दायना फाथिदों बे मानसिखौ मिथिंफोर बानायनानै ओ सावरायलायनानै मेलफोरनि गेजेरजों ओ बेफोरखौहाय गोबां गाज्रि ओ गाज्रि गाज्रि खान्थिफोर जेरै बुनाय ओ जेरै आ बायदिसिना साजाफोरबो होनाय जायोमोन आरोना। बिनिफ्रायसो खायफाबा बे मानसिखौहाय गामिनिफ्राय बे गामिनिफ्राय हो होखारहरनायबो जायोमोन आरो ना खायफाबा बे गामियाव बैखथ खालामनानै दोनोमोन आरो। बियो आं बुंनो सानो बेबो मोनसे जोंनि समाजनि बिदि जेंना होनो खोनादोंना नोंथां बुंनो सानो बे बेफोर मानि थाखाय जायोमोन होनबा सिगां समाव जोंनियाव सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बेफोरो खोमसि फोथायनाया बांसिन जायोमोन आरो नाथाय दा बेफोरो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों बेफोर खम जालांबायानो बुंजायोना नोंथां
औ
औ औ दा आथिखालावथ' खम जाबायानो सिगां समाव गोबां नुनो थांङोमोन आरो बिदि जानायखौहाय बेनि अनगायैबो आंङो बुंनो सानदों जेरै गथ' गथ' मावदांसा सिगां समाव जोंनियाव मा जायोमोन सोलोंथाइ मोनैनि जाहोनाव जेरै न'खरफ्राव रां आरो रां रांफोर गैयैनि जाहोनाव फैसाफोर गैयैनि जाहनाव जोंङो गोबां ओ बिमा बिफाफोरा गोबां फिसाफोरखौ खांनानै बुरजा खांनानैहाय गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो हाया जायोमोन बिनिखायनो खायफाबा फिसाफोरखौहाय लेखा फरायहैनायनि न अनगायैबो जोंङो सोरखौबा सोरबा दोननि न'खरनि सुबुंफोरनियाव जेरै मोसौ लावखारफोरबो दोनोमोन खाय खायफा हिनजावफोर बेहाय जोंङो बखालि एबा रुवाथि दोनोमोन। जाय माहाजोननियाव जेनेबा आ फिसा फिसाफोरखौ बानो नायनो थाखाय खायफाबा रुवाथि दोनोमोन जेरै बै मानसिनियावहाय थांनानै जेरै खामानि मावनाय जेरै थोरसि लथा सुनाय संनाय खावनाय गायनाय फुनाय बेफोर बे हाबा मावनायनि थाखाय दोनहैनिमोनो आरो गोदोनि समावथ' जोंङो बांसिन माइफोरखौहाय उवालावसो देयोमोन ना बे बेफोराव माइ देनो थाखाय बेफोरखौहाय दोनहरोमोन आरोना ओमफ्राय बिमा बिफाफोरा गावसोर जानो थाखाय बैसोर बिसोरनिफ्राय माखासे माइफोर लानानै फैयोमोन आरो। जेरै फैसा बेफोरनि सोलायो फिसाफोरखौ खामानि मावहोनानै खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
बेफोर बेबो जोंनि मोनसे गिदिर समाजारि जेंना होननानै आं सानो नाथाय बेफोरो हाबाफ्रा गोदो जोंनि सोलोंथाइ मोनैनि नि गेजेराव जादोंमोन आरो नाथाय दा आथिखालाव सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजोंबो गासैबो सोलायलांजोबनो हमदों जेरै गथ'फोरखौहाय बिदि उन्दैन्दैफोरखौाय गुबुननियाव दोननाय खामानियाव मावनाय दोननाय फोरखौ जोंनि आयेननि बेरेखा जादों बेफोरखौहाय जोंङो आयेननि सुबुंफोरा जेरै एनज अ फोरनि सुबुंफोरा आरो पुलिसफोराहाय बेफोरखौहाय खामानि मावनायखौहाय माने नायदों माने जायफोरहा बेफोर खामानिफोरखौ मावहोदों। बिसोर मावहोग्राफोरखौहाय सुबुंफोरखौहाय जेरै हमनायबो जादों आरोना खोनादोंना नोंथां? आथिखालाव बेफोर सोलिदों जाय मानि थाखाय होननानै बुंङोब्ला जोंनि गेजेराव बेफोर गैयैखौ नुनानैनो जोंनि सरखाराहाय उन्दै गथ'फोरनोहाय जेरै द'निफ्राय जिब्रै बोसोर बैसोनियाव फरायसाफोरनि जेरै गुदि फरायसालिफोरावबो जोंङो माखासे गथ'फोरनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय लेखाफोरखौ होदों जेरै दा ओ द्रेसफोरखौबो जेरै मोननै रोखोमनि होनाय नुनो मोनो जेरै जानायफोरावबो जोङो ओंखाम आररि बिदिफोरखौ होनाय नुनो मोनदों जेरै लेखाफोरखौबो खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बेनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ गे जेर गेजेर फरायसालिफोराव आरो गोजौ फरायसालिफोराव हाइस्कुलफोराव बहाय जोंखो बे फोरखौ होनाय नुनो मोनदों जेरै ग गथ'फोरनो स्कुलाव थांनो थाखाय जोङो साय केलफोर आरो दड्रेसफोर बिदिफोरखौहाय होनाय नुनो मोनदों आरो।
अ
बिनिखायनो दा बिफोर ओ गोदोनि दिनाव जेरै खामानि मावहोनाय ओ मालायनाव थानानै रुवाथि बखालि आमफ्राय लावखार फोर थानायनि हाबाफोरा खम जालांदों बेनि जाहोननि थाखायनो खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ‌।
औ बेनि अनगायैबो बुंनो सानबावदों आङोहाय जोंनि गोदोनि समाजाव गोदै गिदिरसिन जेंना होननानै बुंङोब्ला जोंनियाव लोंनाय जानाय ओ लोंना जानाय जेरै खालि जौ लोंनानैल' गफबनानै थानायमोन जेरै सावरि बादालिफोर जानानै दिनै बे सासेनाव ज' ज' मावनानै गुबुन बै सासेनाव ज' ज' मावलायनानै जानाय लोंनायदोनो बिदिनो दिन थांहोमोन आरो बेबो ओमफाय समाजाव जोंनि समा